नोंथां
अ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन बेलासिनि बा मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरगोरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ
नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों
औ औ
आङो नोंथांजों दोरोङारि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। दे बिबदिब्ला जोङो गुबै बाथ्रायाव फैनोसै
औ नोंथां
ओ नोंथाङा दोरोङारि मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां ओ जोङो जोंनि दो बर'फोरनि मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो जेरैहाय ओ अनलाखौनो बुंजायो औ अनला औ जेरैहाय नारजि जेरै नाफाम आरो बेनि अनगायैबो सबाय आरो बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बा ओंख्रिजों जोंनाव बर'फोरनाव दङ आरो नोंथां। औ जोङो जेरैहाय अनलाखौ माबोरैहाय सङोबा माबोरै बानायनाय जायो नों आं नोंथांसि एसे फोरमायना होनसै जोङो अनलाखौहाय संनो थाखाय गिबियाव जोङो अन गुन्दै जायखौ जों माइरंनि ओमफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां। औ बेखौ जोङो माइरं खौ नांगौ जखानि गंसे आइजेङाव लानानै जोङो ओ बेख दाबोराव जोङो दसे समनि थाखाय रुइनो थाखाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
ओ औ बेखौ जोङो जि एबा नैजि मिनिटसो जोङो सोमना दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो गंसे औ गंसे आइजेंआव दसे समनि थाखायसो फोरानो खायसे फोरान आरो खायसे फोराननायखौ नुवा जोङो नोंथां
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो एसे फोरानस्रोनै बेखौहाय जोङो उवालाव नङाबाबो दिंखि फोराव ओ बेनि अनगायैबो जों आथिख खालाव गोबां गोदान गोदान रोखोमनि आइजें ओंखारबाय जेरैहाय ओ खम समनि गेजेरावनो दसेनो जोङो अन गुन्दै उनखांनो हायो बा देखांनो हायो। बैफोर बायदिनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि औ अन देग्रा जोङो ओ मेसिन बैफोरावबो उन उननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ उनखांना लाख खांनायनि उनाव जोङो अनला खारै संनो थाखाय जोङो खारैनिबो गोनांथि जानानै फैना नोंथां जायखौ जोङो औ थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय जायो आइथा थालिरनि फस्लानिफ्राय ओ औ खारैखौ जोङो बानायनो थाखाय गिबियावनो थालिर बिफां फस्ला थालिर आयथा थालिरनि गोनांथि जानानै फैयो आरोना नोंथां औ जोङो आयथा थालिरखौहाय गिबियाव दानना लाग्रोनानै बेखौहाय थुख्रा थुख्रा हासनानै जोङो बिनि बिगुरखौ मोनसे मोनसे बोख बोख्लानानै जिरनानै जोङो सान्दुुंआव फोरानाय जायो आरोना नोंथां
औ औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ
स्नि सान नङाब्लाबो दाइन सानहालागै जोङो फोराननाय जायो आरोना मोजाङै जाहाथे बैफोरो मोजाङै रानो औ आरो बेज बेजों लोगोसे जोङो औ बैनि थालिर आयथा थालिरनि मादाखौबो जोङो जावख'नानै होयो आरो नोंथां ओ खोनानो मोननाय बाददिब्ला औ बै थालिर आयथा थालिरनि मादानि खारैया ओ गोबाबसिन बा गोथावसिन जायो होननाय खोनानो मोनदों आरोना नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जोङो औ मोननैखौबो फोराननानै ज' खालामनानै जोङो ओ बेखौ अरजों सावनाय जायो आरोना नोंथां जोङो अरजों सा औ अरजों सावब्ला बेयो मोनसे हांगार महर लायो ओ बेखौनो जोङो खारैनि ओ बिखब बा बेफोरनो खारै होननानै बुंनाय जाया आरो नोंथां ओ बे बेखौहाय जोङो औ बेखौबो जोङो गंसे आइजेंआव ओ दोननानै सरनानै लाग्रोनानै जायो आरोना नोंथां बिनि बिदिखौ खौ दै एसे होननानै औ बेफोरबाददिनो जोङो औ अनलाखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो सारायाव नङाब्लाबो थौ गंसेयाव जोङो दैखौ होनानै लाग्रायनाय नुयो आरो ना नोंथां ओ औ बेनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ एसे एसे गारनानै होयो आरो ना नोंथां ओ जोङो खेब औ खेबसेयैनो गारसननानै होयोब्ला माने गट ङो एरनो एरनायाव माने गथा जागोन ना ओंखायनो बेनि थाखाय जोङो इसे इसे गारस'नानै मोजाङै गलायनानै माबानाय जा जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो औ खारैखौबो एसे इसे होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ नांगौ जानाय जाखिनि मस्ला हालदै बेफोरबायदिनो गोजों गोबां गोबां रोखोमनि बानलुनि गुन्दै जायखि जायखिनि जा नांगौ जोङो बेफोरखौ जोङो उनाव दसे उनाव जोङो एसे एसे होनानै लानाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो औ खायसे खायसे ओ अनला खारैजों लोगोसे दाउफोरबो संङो संनानै जायो बेफोरबायदिनो जोङो दाउखौबो होफानो थाखाय जों गिबियावनो दाउनि बेदरखौ ओ मोजाङै औ दैजों सुग्रोनै गोदाना लाग्रानै जोङो दैजों सुनानै मोजाङै एव फुफ्रामनांगौ आरो नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो औ अनला खौ दसे ओ स मा गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो बेदरखौ गारसारनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बिब्दिनो जोंनि औ जोंनि ओनसोलावहाय बिब्दिनो अनला खारैखौ संनाय जायो आरो ना नोंथां अनलाजों दावखों ओ नोंथाङा औ नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना होदो नामा
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो
औ
अनला खारैखौ जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमना दोननानै ओ दिंखिफोराव देनानै लाग्रोनांगौ जायो आथिखालाव जोंनावथ' उलारफोरखौ गोबाङानो नुनाय जालिया
औ औ
बिखौ अन गुन्दै खालामना लानायनि उनावहाय जोङो अनला जों बांसिनानो अनलाजों दाउजोंसो संखायो नालाय ओमफ्राय दाउफोर खौ गोदाना लानानै दाउखौ गिबियावनो थाव पियास गोबां नांगौ जानाय मस्लाफोरखौ होना लाना एवफ्रानग्रोनानै लानांगौ एवफ्रामनायनि उनाव बेखौ बोखांना दोननांगौ आरो बोखांनानै बोखांनानै दोननायनि उनावहाय जोङो सारायाव दै होनानै
औ
ग्लब ग्लब गोदौजासे दोननांगौ आरो दैया गोदौ गोबां गोदौबोलाथाय बेयाव अन गुन्दैखौ जोङो फि फि सारनानै होनांगौ आरो गारबाजों एरै एरै होनांगौ नङा बा बियो
औ औ
आरो बिदि गोदोनायनि उनावहाय जोङो खारैखौ होनानै होनांगौ। खारै होखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो दाउखौ होनानै होनाय जायो।
औ औ थारैनो।
बिनिफ्राय बिदि गोदौखांनायनि उनाव हाय बेखौ बिदिनो अनला खारैखौ सोंनाय दैयो।
औ नंगौ नोंथां।
बिब्दिनो दोरोङारि मैगं होननानै बुङोब्ला साम'दों साम'जों सहाइ। संनायखौ जोङो नुनो मोनो। साम'जों सबाय होननानै बुङोब्ला। जोङो गिबियावनो साम'खौ ओ दैमा एबा दंग'फोरनिफ्राय खन्नानै लाबोनाय जायो। बा आथिखालाव जोङो बिबदि खाय फाखायबा सुबुंफोराथ' सोलाबाब्ला जोङो। औ बाजार फोरनिफ्राय बायनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
साम'खौ लाबोखां न'आव लाबनायनि उनावहाय जोङो। होनुनानै सुयो सुनायनि उनावहाय जोङो। दैयाव सोमनानै दोननांगौ।
औ थारैनो।
दैयाव सोमना दोननाय सोमना दोननायनि उनावहाय जोङो। आरोबाव बेखौ ओ बिनि साम'नि खि थौखौहाय दाननानै आरो साम'नि सायाव थानाय बाख्लाखौ गारनांगौ।
औ नंगौ।
आरो बिदि खालामामनायनि उनावहाय आरोबाव। जोङो बेखौ साफायै हुनानै सुानै लानांगौ। सानद्रिफोरावहाय एबा गेजे आइज
औ औ।
आरो बिदि सुनानै दोननायनि उनाव साम'खौबो
औ औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ होनानै गोदौ होनानै सारायावहाय दै दोना गोदौहोनानै।
खायसे खायसे फोरा बिदिनो सागं होयोब्ला स गं होआब्लााबबो बिदिनो। मोजाङै गोदौ होनोनानै गुरै' जाहोनानै
औ नंगौ।
खारै होनानै बेखौहाय बिनि उनावहाय सबय होना होनाय जायो आरो संखै होनाय जायो आरो। नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोरखौ होनाय जायो।
औ औ थारैनो।
आरो नोंथाङा। मिथिबावगोन नामा ओ दोरोङारि मैगंफोर आरो मा मा दंबावो आरो माबायदि बिदि बेफोरखौ संनाय जायो। औ
ओ नोंथां ओ बेफोरबादिनो जोंहा गोबां रोखोम खोमनि दंबावो जेरै'हाय ओ नारजि अमाबो दङ आरो बेजों लोगोसे ओ नाफाम ओ नोंथां। जोङो नाफाम होननानै बुङोब्ला नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ ओ जोङो नाफाम खौ माबोरैहाय बानायनानै माबोरैहाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो ना गोराननि गोनांथि जानानै फैयो। ओ बिनि थाखायनो जोङो। औ दंग'फोरावबो बा फुख्रिफोरावबो जों गुरनानै ना गोरान नाखौ मोननाय जायो आरो ना। ओ बेजों लोगोसे जोङो खायसे खायसे। औ गलाफोरावबो बायनानै लाबोयो आरो बेखौ फोराननानै मोजाङै रानहोनानै लाग्रोनाय जायो बेखौहाय। जेब्ला रानखां रानखांगोन अब्ला जोङो बेखौ उवालाव एबा बेफोरनो दे-दे-देंखिफोराव जोङो देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोना जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां।
खोनानो मोननाय औ खोनानो मोननाय बायदिब्ला नोंथां जोङो बैय ना नाफाम बानायनायावहाय जोङो थास' गोसोमनि थारा होयोब्ला बै नाफामा माने खहाबनाय गोनां जायो होननानै खोना मोनदों आरोना थिग बिदिनो औ जोंनि ओनसोलावबो थास' गोसोमनि थाराखौ देग्लिनानै होफानाय जायो आरो नोंथां बिब्दिनो जोङो औ थास'नि गोसोमखौ जों ना गोरानखौ जोङो देग्लिनानै मोजाङै गेब्लेहोनानै खौहाय जोङो मोनसे औवानि हासुङाव सोन सोनानै दोनो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि आइजेंजों जोङो मोजाङै खाथेनानै गोबाव समसिम दोनथुमनाय जायो आरोना नोंथां ओ थिग बे औ थिग बिदिनो जोङो बेखौ गोबाव समसिम दोनथुमनानै जानायनि थाखाय जों बेखौ बर' फोरनि दोनथुमनानै जाग्रा जामुं बा आदार होननानैबो जों मिथिनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बिखौहाय जोङो औ खायसे खायसेया गोबां गुबुन गुबुन आदब जानाय जेरैहाय खायसेया ओ बेफोरबादिनो ओरैनो रो-रोसिबो बानायनानै जायो आरोना खायसे ओरैनो बाथोन महरैबो जानाय जायो आरो। नोंथां ओ औ नोंथाङाबोथ' जाफेरबाय जानांगौना नोंथां?
औ जाफेरबाय नोंथां।
औ दा बिब्दिनो जो-जों जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय नोंथां नाफामखौ बानायो आरो बि बिदिनो जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै जाखिनि मिथियै बाथ्राखौ नोंथाङा आंनो बुंनानै फोरमायना आंखौ मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिम सिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
दे बिदिब्ला।
औ दे।